अ हेल' नोंथां ओरैनो दं नोंथां ओ खुलुमबाय नोंथां गोजोन ओ सानजौफु
ओम औ औ गोजोन सानजैफु औ नोंथांनिसिम औ नोंथां नोंथांजों फंनैसो खोथा रायज्लायनो खालामनाय जादोंमोन नोंथांनिसिम
अ नोंथां दे हागोन दे नोंथां रायज्लायनो हागोन
औ माने जोङो बाथ्रा फाव रायलायनो नागिरदों आरो ना नों नों जाखिनि मोनथियो नों बेखौ फोरमायदो ओमफाय आं जाखिनि मोनथिगोन नोंनो फोरमायनो नागिरदों औ औ औ औ औ
अ नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
अब्ला जोंनि बर'नि गेजेरावथ' गोबां बाथ्रा भाव दं नोंथां नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौना ओ जेन'बा आं जा मोननै मोनथामसो मिथियो ओ आं बे
औ औ
अब्ला आं सिगाङावनो सैमा सोंनाया अरनो रोङा ओ अखा खोरोमनाया हानो रोङा ओ बेखौ फोरमायगासिनो नोंथां नोंनो उम जेनबा आं बे बाथ्राखौ हाबैनि सिगां आङो बेनि ओ सिंनि थाखोमानाय माखासे ओ फोरखौ आं फोरमायग्रोनो सानो नोंथां जेन'ब्ला जोंनि ओ बर' हारियाव बा ओ सरि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव ओ ओरैबादि मोनसे बाथ्रा दङ ओ जायफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां सम लानो बाथ्राफोरखौ जोङो मोनसे गुसुं सोदोबावनो फोरमायनो हायो जायखौ जोङो बुङो बर'आव बाथ्रा फाव बा बाथ्रा भाव जेरै सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा ओ बेयाव मारै होनना बुङोब्ला आं सिगाङावनो बे बाथ्राखौनो फोरमायग्रोनोसै जेनब्ला सैमा माखासे सैमा दं जेराव गोगोम सोङो जायफोर अरनायाव जेबो उदाय रोङा बिसोर ओरैनो सोङोल' बिसोर अरनोबो रोङा जेबो खालामनो रोङा माने गाव एकदमबारे गोहोगोरा होननानै बिदि दिन्थिनो थाखायल' बिसोरो सोङो आरो । ओ बेवहाय बिनि सिङाव मा ओंसे थाखोमानानै दंमोनब्ला जेन'बा जोंनि बुहुमाव माखासे सुबुं सुबुंफोर दं जेरैओ ओरैनो बिसोरो खामानिखौ मावालासिनो बिसोरो सैमा सोंनाय बायदि होख्रावबाय थागोन बेखौ ओरैबायदि बारनांगौ बेखौ ओरैबायादि बानायनांगौ बिदि बानायब्लासो जायो बैदि बानायब्लासो जायो बिथांमोना बिदि होनो आरोना थेवबो बिसोरो मा खालामो ओ गावसोर मावनानै दिन्थिनो हाया माने बिसोर खुगाजोंल' होननानै बुङो आरो जेरै सैमाया सोंखावबाय थायोल' बिसोर अरनोबो रोङा ।
थिग बेनो बे फोरमायगोन जेनेबा सैमा
सोंनायाव अरनो रोङा होननाय अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाय बाथ्राया बिदिनो जेरै अखायाबो ग्रोम ग्रोम हौवनाय खोरोमनाया हानोनो रोङा बिनि थाखायनो बे बाथ्रा बावजों बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जायो नों। आरो दंबावो नोंथां जेरै गोजौआव मोफौ हायाव- बाहागो बेवहाय आङो बे बाथ्राखौनो फोरमायगोन जेन'बा माखासे मानसिफोर जेनेबा सिखार खालामनो थांदोंबा मा बर'आव होनो बेखौ जेनेबा सिखार खालामनो थांनाय बेवहाय मा जायो जेनेबा बिसोर सुबुंफोरा जेन'बा गोजौआव मासे मोफौ नुयोब्ला बिसोर गाहायाव थानानै मा खालामो जेन'बा नों फवासे आं फवासे बिदि गोलैखाासिगोन नोंथां मोफौवा गिदिरखा बिदि होनलायो नाथाय मोफौआ जे गोजौआव दङ बियो बारजुमनानै बबे फारसेथिं खारलांगोन बेसोर बेखौ मिनथिया आरोना थिग बेबायदिनो जेन'बा मोनसे खामानिखौ मावबाय जाय खामानिखौ बिथांमोना मावदोंसो हय बिनि फिथाइखौ मोनगोन ना मोना मिथिया अब्लाबो बिसोरो गावसोर बाहाग रानलायखायो आरो नोंथां जेन'बा नोंथाङा एथ' मोनगोन आं एथ' मोनगोन नोंथांआ एथ' मोनगोन जोंना जासिगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिसोरो मा खालामो जेन'बा खामानि जायैनि सिगां बिसोरो गावसोरनो रानलायनानै लाग्रोखायो जेराव खामानियानो जायाखै बिसोरो सानदोंल' बा मावदोंल'
बा बिनि फिथाइखौनो मोनाखै बेबायदिनो
बिदि खालामो जेरै मोफौखौ बिसोरो बिफाङाव नुनानै मा खालामो बाहाग रानलायखायो बिसोर सानाखैदि जे मोफौवआ बबे फारसेजों बारज्रुमनानै बबे फारसेजों खारगोन बिसोर बेखौ नाया आरो ना। जेनन'बा नोंनि खामानिया जाफुना जाफुंआ बेनिे जेबो थ थेवबो बिसोर मा खालामो बे खामानिया जोंना जाखागोनखा जोङो बेजों गोबां ओ फैसा मोनगोन बा जों रां आरजिनो हागोन बिदि साननानै बिसोर मा खालामो बाहागो रानलायखायो बा जेन'बा नों बिदि मोनगोन आं बिदि मोनगोन जों बिदि जोंना बेयावनो जाखासिगोन बिदि सानलायथारो आरो बिसोर बे बाथ्राखौनो माजों फोरमायनो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो जायखौ जोङो सानख'नो हाया आरो बे दंबावो जोंना गराय नुब ब्ला सिं बायो बिनि आन्दोआवबो गोबां मोनसे उ बाथ्रा हाबनानै दं जायखौ जोङो गोलाव बाथ्रा बरनायालासिनो गुसुं बे बाथ्रा भाव बेजोंनो जोङो फोरमायनो हायो जे गायनोब्ला सिं बायो होननाय बाथ्राया बेनो जे गरायाथ' मासे आथिं थोंब्रै बा आथिं थोंब्रै मासे जायनि बिखुङाव गाखोनानै जोङो गोजान गोजान जायगा हान्थिनो हायो थिग बेबादिनो जोंनि बुहुमावबो जों गरायखौथ' जों जेबो सानला जेन'बा जों आजिखा खालि मथर साइकेल बा साखा खबब्रै गारि बेफोरबायदि गारि ओंखारबाय बेफोरखौ रुजुनानैनो बे बाथ्रा भावखौ बारनाय जादों जेब्ला सासे सुबुङा बा सासे मानसिया ओ गावनि थांनो गोनां जायगा जेन'बा बेयाव थांथारनांगौ बिथाङा ओ बेयाव थाङाबानो जाया। नाथाय बियो बेयाव थाबायलांनांगौसो बिथांनियाव जेबो गारि मथर गैया आरो ना नोंथां बेयाव मा जायो बियो सोरनिबा गारि बा गावनि खाथियाव सोरनि सोरखौबा गारि लानानै फैनाय बा गारि सालायनानै फैनाय नुयो अब्ला मा खालामो बियो बेजों थांफाथारनो लुगैयो आरो। माने बेहा बेयाव थांथारनांगौ गाव थाबायनानै थांनांगौ गावहा जेबो गारि मथरानो गैया थेवब्लाबो मा खालामो बियो बै सुबुं लानानै फैनाय ओ गारि मथर बा मटर साइकेल बेयाव गाखोनानै थांनो बेखौ लुुबैयो फि ओ बियो मा खालामो बे समाव आंहा सेनस्रि सादों मादों आं थाबायनानै थांनो हाया आंना आथिङा सादों बेफोरबायदि बाथ्रा फोरमायो बै गारि गोनां मानसि सिगाङाव बेबायदिनो बेखौ माखौ फोरमायो होमबा गराय नु ब्ला सिं बायो थिग बेबायदिनो बर'आव आरो गोबां
दंबावो दा नोंथाङाबो मिथिखायो जानो हागौ ना नोंथां दा नोंथाङाबो बेखौ आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन ना नोंथां अ दे होमबा नोंथां नोंथाङाबो नों मिथिनायखौ आंनि सिगाङाव फोरमायदो। नंगौ नंगौ नोंथां । नों जेबायदि बाथ्रा औ बुंलांदों बिदिनो जोंनियावबो गोबां बाथ्रा भाव दं आरोना । नोंथाङाबो बुंबोखाबाय एसे एनै मोनथिनायखौ आंबो आंनि मोनथिनायखौ एसे एनै बुंलांनो नोंथांनि सिगाङाव आवगायदों आङो । बिनो जाबाय माखासे जेरै जोङो मोनथिनो मोनो बाथ्रा फाव बाथ्रा भावा जाहैबाय मा होनदों बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों माबा मोनसे ओंथि फोरमायनाय जेनेबा जोङो माबा जों थोंजों बुङालासिनो जों बेखौ मा होनो खेंस्ला यै बुंनाय खौ जोङो मोनथिनो हायो आरोना । बिनि सिङाव माखासे गोथौ ओंथि हाबनानै दङ । जेरै जों बुंनो हायो सिखा गोदाना दानथाम हिनजाव सिखा गोदाना दानथाम हिनजाव गोदाना सानथाम सिखा गोदाना सानथाम । हिन्जाव गोदाना दान थाम बेखौ जोङो मा होनो मिथिनो हायो जेरै जोङो सिखाखौ जोङो हाथायाव बायनानै बायनो थाङोब्ला जोङो गोबौ नुोयो नुोयोना नोंथां गोबौ नुनायाव जोङो मा होनो बे सि खानि गोबौ जागोन खौ जोङो मोन मा होनो नुनायजोंसो जों बायनाय जायो सिखाखौ जेरै जों बायनानै लाबोयो अब्ला जोङो माने सिखाखौ जोङो हाफैयोब्ला सानसे हानायाव मोजां बौगोन साननै हानायाव मोजां बौगोन आरोना बे मोजां खामानिखौनो होगोन जेब्ला नेक्स्ट हायो सान सानथाम जागोन अब्ला मा होनगोन मा जागोन बे सिखाया मा होनो बे बुथुवा जालांगोन आरो ना ।ओमफ्राय थिग बेबायदिनो हिनजाव गोदाना दानथाम होननाया जाहैबाय जोङो सासे हिनजाव हिनजावखौ जों हाबा खालामनानै लाबोयोब्ला बिनि जों महर महरखौ महर जाव । सो जों नायनानै लाबोनो हागौ । खिन्थु बै आखल आखु बै हिनजावा माबायदि आखल आखुनि मानसि बेखौ जोङो हमदांनो हाया आरोना महराव नायनानै ।जेरै जोङो हाबा जुलि जाखांनायनि उनाव जेरै जोङो दानसेयाव जोङो बिनि आखलखौ एसे मोन्दां हाबाय दान्नैजों जों एसे मोनदां हाबाय ।दानथामाव माबायदि आखल बियो बेखौ देखाय जोबबाय । आरो बिनि उनाव दानब्रौआव बियो मा खालामखो एसे गो उम गावनि आखलखौ देखायफिनबाय दानबा ओमफाय बिदिनो मा होन्दों द दान्नि गेजेरजों बियो मा होनदों गारजियैनो देखायनानै गावनि आखल आखुखौ मिथिसार होजोबनाय जायो आरो ना । बेबायदिनो मा होन्दों बे सिखा गोदान सिखा गोदाना सानथाम होनजाव गोदान दानथाम बे बाथ्राखौ ज फोरमायनाय जादों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मा होनदों थुरि नुबा बाथि गारो बेयो बेयो गोदोनिफ्रायनो मा होनो जोंनि गोदो आजै आजौनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो सोलि बोनाय आरोना बेयाव मा होनदों थुरिनुबा बाथि गारि बे थुरिनवा बाथि गारियाव बिनि माखासे ओंथिया जाहैबाय जे सोरनिबा न'खराव हाबा जानो गोनां सिख्ला एबा सोरनिबा न'खराव हाबा जानो गोनां सेंग्रा बिनि हिनजाव नायो राय नायनो थाखाय एबा बिनि हौवा रायथिनो थाखाय मा होनो बे बाथ्राफोरखौ बाहायनाय जायो आरो । बेयाव जेरै ओ सासे देवानिया बै सिख्ला जायनि न'खर आव बैसो बैसो जानाय हाबा जानो गोनां सिख्ला दं बिनि न'खराव थांनानै सोंहैनाय जेरै मा होनो नैबे नैबे सासे सेंग्रा हाबा जानो गोनांनि जरि जुलि जरा खालामना होनो थाखाय। खालामनो होनो थाखाय जोङो रायथि हैैनाय जायो जेरै जोङो सिला गानाय लोगो लोगोनो मा होनो देवानि सासे रायथिग्राया जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथिबो गारो होननाय बै बाथ्रा भावखौ मा होनो बुंथिनानै होनाय जायो आरोना बेयाव । बे बाथ्रा भावा बेखौनो फोरमायोदि सोरबा हाबा जानो गोनां बैसो गोनां सेंग्रा सिख्ला बेखौ जरा जुलि खालामनो थाखाय मा होनो नायनाय नायफैनाय एबा मा होनो रायथिलायनाय बे बाथ्रा भाव
आरो खाथियाव दङ ओ
ओ मोदोमनाय बि बिबारखौ सिखोमानो हाया बेनि ओंथियानो जाबाय बे बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि मोदोमनाय बिबारा जेरावखि थाया मानो गोजौआव खनायाव एबा बबेबा बारि सिङाव थाया मानो जों बिनि मो दोमनायखौ जोङो मा होनो मोनामफैनो हागौ मानो होनोबा जोङो मोदोमनाय बिबारखौ जों मालाबाबो सिुखोमानो हाखाया बे नंखागौ बेजोंनो जोङो मोनसे बाथ्रा फाव फोरमायनो नागिर बेनो जाहैबाय मा होनो मोनसे गामियाव एबा मोनसे जायगायाव लेखा गोरों सें ग्रा एबा सोरबा सासे सिख्ला एबा हिनजावानो जाया मानो मानो बै लेखा गोरोङा गावनि मोनथिनाय गियान एबा माखासे आरजिनानै मोननाय सोलोंनानै मोननाय बैखौ मा होनो बेयो सिखोमानानै दोनखुमानो हाया
मोनसे गामियाव थायबा बैयो मा होनो बै जाय गोरों सुबुं दं बिनि मा होनो फारसे गावनो मा होनो जोङो गावनो मा होनो मदद लानो थाखाय जोङो फैनाय औ आवगायबोयो बेबायदि ओंखायनो मा होनदों बे बाथ्रा फावजों जों बेखौनो फोरमायनो हायोदि मोदोमनाय बिबारखौ दोनखोमानो हाया आरो गोरों गोरा सुबुंखौ जोङो लाखुमानानै दोनखोमानो हाया बेनोसै आरो आंनि बुंनांगौआ नोंथांनिसिम।
नोंथाङा जे आं मिथियै मोनथाम बा मोनब्रै बाथ्रा रावखौ मोजाङैनो फोरमायलांबाय अ बेनि
औ औ नोंथां नोंनिफ्राय आं मिथियैखौ मिथिनो हाबाय आरो आंनि मिनथियैखौ नों मिनथिनो मिनथिनानै मोनबाय । औ औ नितसय लोगो मोनगोन जों उनाव उननि समफोराव रायलायफिनगोन जों बेखौ औ औ औ दे दे
औ दे नोंथां दे।